औ खोनाबाय नोंथां गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि निफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ। नोंथांनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि फिन ओ गोजोननायखौ बावहरबाय नोंथां
औ ओ आं नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मिथिंगा आरो मिथिंगायारि जेंना बेफोरखौ लानानै नोंथांजों एसे एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङाथ' दा फ्रि फ्रिथ'ना
औ औ फ्रि नोंथां।
औ औ ओ आङो फोरमायग्रोनसै नोंथां। ओ मिथिंगा होनना बुंब्लाथ' जोङो ओ बिफां लाइफांल' नङा ओ बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जुनार बा दैमा दैसा गासैबो हाजो हाला दंफां लाइफां बेफोर गासैबो बुंफबनानैसो जोंना मोनसे मिथिंगा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ ओ औ ओ मिथिंगा होनना बुंङोब्ला जोङो जेरै दं फां लाइफां ओ जेरै हाग्रा बंग्रा ओ बेफोर गासै खौबो लानानैसो मोनसे मिथिंगा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
हेल' औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन। ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मिथिंगानि बागै दंफां लाइ
औ जों मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखागौ नों थां माने मिथिंगाया जोंनि अरायबो जेनेबा आंगो जोंनि मानसि माहारिनि बा जोंनि जिब जुन्थुफोरनि थाखाय मिथिंगाया अरायबो गोनां। नङा होमबा जों जेरै सोमखोर मिथिंगा जुदि थाबाय थायोब्लासो जों बेयाव नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोनगोन बेयाव नांगौ रोखोमनि जोङो गोबां आबाद आबाद मावनानैबो जों जानो हागोन नङा होमबा? जि जायगायाव जोङो सोमखोर हाग्रा थायो बे जायगानि आबहावायाबो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां जेरै आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जेरै बिफां लाइफाङा जोंखौ रैखा होयो बिथांमो बिफां लाइफाङानो जोंखौ अक्सि सिजोन होननानै जोंखौ जिब जुनारफोरखौ जेरै थांना थानो थाखाय गोहो होयो आरो नङा होमबा जेरै बिफां लाइफाङा जुदि गैयाबोला जेरै रानस्राव बोथोर जायोबोला जेरै ओ गोब बां जोंनि थाखाय अक्सिजेननि खम खम जालाङो नङा होमबा? जेरै बुंनो थाङोब्ला नोङो राजस्थानफोर जायगायाव थाङोब्ला थरबाला हामाफोराव थाङोब्ला नों बेयाव अक्सिजेनखौनो मोननाय नङा नोङो। खम मोनगोन आरो मानोना गाहायब्लाबो बेयाव अक्सिजेना खम मोनबोला नोङो हां थोनो थोनो मोनगोन नों बेयाव सोलिनो हाया हाया मोनगोन नङा होमबा? दाथ' जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि नर्थ इस्टआ जोबोद मोजां समायना आरो नर्थ इस्ट बायसा जायगा जोङो नागिरनानै मोननाय नङा। जोङो बेयाव आबाद मावनानैबो जानो हायो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा होमबा जायखौ जोङो फिथाइ थाइ सामथायाइ थालिर बिफां खान थाल जेरै नों जिखि जाया आबादखौ मावनानै जानो हायो नङा होमबा? नोङो बेयो जोंनि इनभारमेन्ट जोंनि जोंनि जायगाया मोजांनि थाखायसो जों आबाद मावनाबो जों जानो हायो नङा होनोमबा नों थां दिनै जोङो जों मोजां जायगायाव जोङो प्लेटफर्माव जोङो दोङो आरो जों दिनै बर' हारिया बेखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां आबहावाया बिफां लाइफाङा सोमखोर बिदिनो गोबां जोंनि बर' फोरा जुदि बा जोंनि आसामनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरा बिफांखौ सानफ्रोमबो गायाब्लाबो नोङो बिफांखौ जोङो दानफायाबाबो नोङो हारसिङैनो बे रज'लांखायो नालाय
औ औ औ औ औ
बिदि खालामनो हायो आरो माने जों बिफांखौ दाननाङा नों गायनोबो रोङाबा नों बिफांबो दाननाङा आरो। मानोना जोंनि आसामाव गोबां बिफाङानो गाव हारसिं रज'खायो जेनेबा। जेरै फाख्रि बिफां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै माबा खोदोमफोराबो जों हारसिङै रज'यो थिग बिदिनो जोङो माबा लि गसुफोराबो हारसिंनो जामफोराबो माने गोबां बिफाङानो हारसिं रज'यो जों जोंनि आसामाव मान दानाब्लानो जोंनि खोर समायना थाबाय थागोन आरो। अब्ला नोंथाङा मा होनो नोंथांनि साइदआवहाय बोरैहाय जोङो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनांगौब्ला माबायसा जोङो खालामनांगोन नोंथाङा एसे फोरमानाहोदो।
औ नंगौ थारैनो जोंनि आसाम हादरा बा जोंनि जोंनि था थानाय ओनसोला ओ थारैनो मिथिंगाजोंनो बुंफबना थानाय ओ। बि बिनि अनगायैबो जोंना दं जेरै मुंदांखा हाग्रामाफोर जेरै मानास हाग्रामा जेरै काजिरङा हाग्रामा औ ओ। आरो नोंथाङा बुंदों दंफां लाइफां दानफायनाया ओ। ओ माबायसा मा होनो मा सोंदोंमोनलै नोंथाङा।
औ जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायाबाबो बोरैहाय जोङो रैखाथि फि होनोनांगौ आरो जोङो माबोरै जोङो बिफां लाइफां दानायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन बेखौ सुंद'यै बुंनानै होदो
औ औ औ नंगौ। ओ दानि जुगाव आरो। दंफांखौ दानफायथारा होनबाबो जाया। ओ न' स' बानायनो थाखाय नांगौ जायो मिथिंगाखौबो खिन्थु नाङा फाङा दान्नायनि फ्राय गोजानाव थानो नांगौ थरसे दानोब्ला हमना ला नोङो न'फोर बानाय नांथारगौ जायो मिथिंगाखौबो दंफां लाइफांखौ नायनो नांगौ जायो। अब्ला नोङो फांसे दंफां गायोब्ला बिनि जायगायाव नोङो फांबा बा दस दाल बिफां गायनानै जोङो रैखाथि होनो हायो आरो मिथिंगाखौ
औ।
औ ओमफ्राय आं आङो बिदिनो मिथिंगाजों सोमजिनाय मिथिंगायारि जेंनाफोरखौ एसे फोरमायसै नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ ओ मिथिंगाजों सोमजिनाय जेंनाफोरानो जाबाय जेरै ओ। दैमानि हा खुरखानाय।
औ।
बेबायदिनो नाङा फाङा दंफां दाननानै आबहावा गुबुंले खालामनाय ओ जेरै गारि मथर बाराद्राय सोलिनानै बा कार- कारखाना बायदि सोलिनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनानै ओ जोंनि मिथिंगाखौ गुबुंले खालाम। खालामनाय ओ जेरै ओ जोंनि मिथिंगाया जोंनियाव ओ हा खुरखानानैबो गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरै ओ न' बां खुरखानानै दैबाना जानानै ओ गुबुनावसो खारना थाहैनाय जों नुनो मोनो बांसिन बिनानो दा दैज्लाङाव ओ रिलिफ केम्प बायदि मिथिंगाया सोमजिनाय माबा मिथिंगाया सोमजिनाय
ओ बेफोरो दैबाना मफ्राय हाखरखानाय बेफोरो गोबां गोहोम ख्लैया आरो जों सुबुंनि गेजेराव औ ओमफ्राय नंगौ ओमफ्राय नोंथांनि ओनसोलाव मिथिंगाजों बुंफबनाय माबाफोर अरनबारि बा माबाफोर जायगाफोर दं नामा खाथि खालायाव?
औ नंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय मिथिंगाजों बुंफबनाय होननानै बुंब्ला जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे बरन'दि विल्ड लाइफ दङ। बेयावहाय गोबां जिब जुनारफोर दङ। नाथाय जोङो गोबां जिब जुनारखौ मोननो थाङा। थेवबो जोनि बेयो अरनबारिजोंनो बुंफबनाय आरो लोगोसे से जोंनि उसुंसे सेरावनो न फरेस्ट एयावबो गोबां जिब जुनतु दोङो। एपा एप एपाग्राब गैयाबाबो जेनबा जुनार दोङो आरो बेयावहाय जेरै मै दङ, मुसा दङ लेवपारफोरा। बेफोरो बेवहाय आरो मोख्राफोरा दोङो आरो बेयाव आरो लोगोसे मैदेरफोराबो बेवहाय थायो। जोंनि ओनसोलावहाय अरनबारिया आरो बे मोननैयानोसै। जोंनि खा थि खाला आरो जोंनि बे जिल्लाजों नांजाबनाय जोंनि अरां नेसनेल पार्क बेयो दोङो जोंनि खाथियाव आरो बेफ्राय नामेरि नेसनेल पार्क लोगोसे से जोंनि बि टि सि आव बुंनो थाङोब्ला मोनब्रै अरनबारियानो दोङो नङा होमबा जेरै मानास, सिकनाझार बेथिं रायमना आरो बुंनो थाङोबा बे नामेरियाबो जोंनि जोंनि बि टि सि हालामावनो गोलैयो। बेफोर समायना जों जों अरनबारिखौ जोङो रैखाथि होनायाबो जोंनि साफ्रोमनिबो दायथ', नङा होमबा नोंथां? औ जों अरनबारिखौ जोङो होबथानोबा जोङो जों गाव गावबो सां-सांग्रां जानांगोन, नङा होमबा? मिथिंगाखौ गुबुंलेथ' मिथिंगायानो खामा जों मानसियासो बांसिन मिथिंगा खौ दिनै गुबुंले खालामनो नागिरदों नङा होमबा औ आरो मि थिंगानि गुबुंले जानाय होनना बुंबा बिथिं बांग्रिं मावनायजों लोगोसे अर्गें हाजो बेरफ्रुनाय। बिदिनो सुनामि जानाय बेफोरजोंबो जोंनि मिथिंगा फोरा गुबुंले जालाङो आरो। जेरै नोङो अर्गें हाजो एरस्राङोबा जेरै बिफां लाइफांफोरा गासैबो खामग्लिलांजोबो नङा होमबा? बे बिफाङा खा-खामग्लिलांनाया जेराव जेरै हा सिंनिफ्राय बियो गेस जानानै बे जोंखौ आरो उल्था जोंनो ना गाज्रि गेसखौ हगारफिनना होयो। बे बेफोरबो जोंनि मिथिंगाखौ गुबुंले खालामो आरो। औ आरो जोंनि टाइम आथिखालाव जोङो बानाबो जोंनियाव एसे खम जायो। नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि बानाफोर जाबाय बायो नामा मिथिंगा गुबुंले खालामनाय।
बेवहाय पाग्ला मोनसे दं। बे पाग्ला दैमाया गोब बां माने बर' न'खर गोबां माने बर' न'खरफोरखौ बर' न'खरानो जा बा बेलेग न' खरानो जा माने बां दैमा जिं जिं थानायफोरखौ बोसोरे माने खुरखाबोबाय थायो आरो। दैमाया अह ओमफ्राय बिसोरखौ? ओ बिसोरो थानो हायैनि जाउनाव बेलेग ओनसोलाव बा बेलेग लांदांदां जायगाफोराव ओ रिलिप केम्प लुनानैसो थाहैनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
सोलावहाय औ। ओ बेबायदिनो गोबां जेंना जायो मिथिंगा ओ दैबानानि आमफ्राय बिदिनो ओ गोबां जानायखो नुनो मोनो आरो जोङो। ओ ओमफ्राय नोंथाङा मिथिंगाखौ नंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा मिथिंगाखौ रैखाथि होनो औ लाबोयो लाबोयो।
औ गोबां खैफोदबो खालामनो हायो बेखायनो जोङो मिथिंगाखौबो जों अनसायनोबो रोंनांगोन नङा होमबा मिथिंगायानो जेनबा जों मिथिंगानिफ्रायनो जों अक्सिजेनखौ मोनो नङा होनबा जाय मोजां अक्सिजेन मोनब्लासो जों बे जायगायाव जोङो रायजो जाना थानो हागोन।
होगोन हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा मिथिंगाखौ रैखा थि होनो थाखाय ओ न'फोर बिफांफोर गायोना गाया? एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आरो मा मा दमफां दं नोंसोरनि न'हाय?
ओ जोंनि न' खाथियावथ' बुंनो थांबा गोबां जोंनि बिफ फां लाइफांजों बुंफुनाय जेरै नारें खर, गय बिदिनो सोमलि बिफां बिदिनो जायखोल' मिस था, बिफां होनना बुङो भज' बिफां बिदिनो बुकल बिफां गोबां बिफाङानो जोंनियाव न'खराव थायो आरो माने एक्स'निबो बारा जातनि नोङो बिफांखो जोंनि न'खराव नागिरब्ला मोनगोन आरो। जायखौ जोङो दा खम समाव बुंजोबनो हाया नोंथां। औ।
औ हाया हाया नोंथां।
औ अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंना समाबो लावबाय। जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो आं मिथिंगानि बागै ओ आं मिथियै बा गोबां बाथ्रा नोंथांनिफ्राइ मिथिनानै नोंथांनिसिम आरोबाव ओ साबायखर बावनानै जों सानैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।
आसि दोङो गावलायलायबाय थायो।